बुंदों
आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै हरदोंमोन नोंथां नोंथाङा सोलाबगोन ना नोंथां
औ औ हागोन सावरायनो मा आयदानि सायाव सावरायनो सानदों नोंथाङालाय
उम माने दा बर'फोरा मा मा फोरबो फालियो बे फोरबोफोरनि सायाव सावरायलायनोसै
औ जागोन दे सावरायनो हागोन दे ओ जागोन दे बुंबानो जाबाय
औ बिदिब्ला आं बुंग्रोनोसै
औ जागोन
थ' बर'फोरा अनेक फोरबो फालियो जेरै बुंनो थाङोब्ला गिबि खोथायाव बैसागु फोरबो मागो फोरबो
औ नंगौ
औ ओमफ्राय खाथि गासा फोरबो बा इदिनो खेराइ फोरबो इदिनो माबा दंना इदिनो ओंखाम गोरलै जानाय फोरबो बेखौ फालिनाय जायो आरो बे फोरबोखौ बर'फोरा
औ औ नंगौ
ओमफ्राय बैसागो फोरबो होनोब्ला आं बे औ बैसागो फोरबोखौ मा रोखोमै फालिनाय जायो बेखौ फंनैसो बेखेवनानै बुंग्रोनोसै।
औ जागोन दे औ जागोन जागोन नोंथां।
बैसागो फोरबोआ जाहा बैसाग दानाव जायो आरो इंराजि दाननि मा होनो एप्रिल मासाव गोग्लैयो आरोना।
औ जिब्रै जिब्रै एप्रिल जिबा खालिनिफ्राय
जिब्रै बा जिबा एप्रिलाव गोग्लैयो आरो। आरो बे बैसागुखौ मा रोखोमै फालियो होनबा जोंहा बे बैसागनि गिबि दिनाव आरो बे सिगांनि बैसागुखौ बा मा होनो संक्रान्ति ना मा होनो जाहा मोसौ बैसागु थायो। सैथ्र' दानि जोबनाय माबा दिनखौ जोंहा मोसौ बैसागु होननानै फालिनाय जायो। आरो बे बैसागु मोसौ बैसागुआव जोंहा मोसौनाव बायदि रोखोम गाब गाहोनानै ओरै मोसौखौ दैयाव थुखैनानै फागा गोदान होनानै जोंहा फोथाराव होलांनानै खाहैनाय जायो दैमा दैसायाव थुखैखांनानै।
आरो आरो बेनि अखानायैनिफ्राय जोंहा मानसि बैसागु जायो आरो। बे बैसागु मानसि बैसागुनि माने फुंबिलियाव जोंहा इदिनो सोरजिगिरिनाव आर'ज गाबनानै बिदिनो बिमा बिफानो आर'नाइ बा दख'ना गामसा गोदान होननानै जोंहा बोर खुलुमनानै बोर लायो गिबियावनो। बिनि उनाव उन्दैफोरनो अननाय होबाय ओमफ्राय बिदिनो गामियाव थांनानै गामि गामि बिदिनो मान सनमान लानानै खुलुमनानै बैसागुखौ फालिनाय जायो आरो न' न' थांनानै।
आ नंगौ।
नोंथाङाबो बे फोरबोनि सोमोन्दैनो एसे बुंहरदो नामा नोंथां।
औ जागोन नोंथाङा माने बैसागुनि सोमोन्दै एसे साव ओ फोरमायदों। ओ बेनि मादावनो आं एसे बुंबावनो सानदों आरो बैसागो फोरबोखौ माने जोंहाथ' मानसि बैसागो सैमा बैसागो मोसौ बैसागो गोबां बिदिनो जों फारि फारि मानिलाङो नङा होनबा बेनि मादावनो जों जोङो फास दिना खालि जाहा मोसौ बैसागो बेयाव जोंहा मा खालामो ओ मोसौखौ थुखैनायनि सिगां जोंहा मोनसे माखासे बेनि सानसे सिगां थुखैनायनि सानसे सिगां जोंहा जा मोसौ थुखैनायाव गानहोगोन बा मागोन खाथ्रि बिबार बायदि बायदिसिनाखौ जों सानसे सिगांनो बुथुमनानै लाबोखायो बुथुमनानै दोनफै खायो मानो होनबा खाथ्रि बिबारखौ जों बारा मोना बिनि बेनि उनाव जोङो हालदै फान्थाव लाव
थिंबो माने खालामनाय जायोमानो आं इखौ बुंजोबलायासै आरो माने।
औ औ नंगौ बिनि उनाव माने गोबां रोखोमनि ओ हालदै लाव बायदि बायदिखौ फुदुंनो औ नंगौ। माला खालामनानै माबायो आरो। बिनि उनाव मा खालामो जोङो साराय सारायनि सारायनि गाहायाव जा हांगार थायोना बेखौ माने जोङो थाव थाव जाथिजों थालिरनि मा होनो माबायाव लगायनानै जोङो थालिर जा फस्लाखौ जों थंगा बानायो ना बेयाव लगायनानै जोङो औवा औवाखौ खाबथाबनानै मोन थाम औवानि हासुं बिजौखौ खालामनानै बेखौ जोङो मा खालामो बेयाव फुनना बेयाव थुनानै जोङो मोसौनियाव गाब गाहोयो आरो बेनि उनाव मा मा खालामो जोङो जोंहा जा बारिनिफ्राय दाननानै लाबाय दिग्लि लिथि होनो जों दिग्लि लिथि दिग्लि लिथिनि दानिजों जोङो मा खालामो बेखौ ओ मोसौफोरखौ जों ओ थुखांनायनि उनाव जा जोङो मा होनो बे माला सुदोंमोन आरो दिग्लि लिथिनि माबा थायोना जोंनिया
उम बिलाइ
ओ बिफांनि दानि ओ बेखौ जेनेबा जोङो ओ लौथि दाननानै जोङो मा खालामो बैदिन खालि जोङो बै जा लौथि बेजों माबानाय जाया आरो खानाय जाया आरो बिनि उनाव होनाय जाया बिनि उनाव जोङो बेखौ होना लांखांनानै मा दैमायाव थुखैहैयो खाथिनि दैमा बा दैखर बा फुख्रि बायदिफ्राव थुखि थु खैहैयो बिनि उनाव मा खालामो जोङो जेनेबा जाय आग्लायनाय लांनाय बेखौ जों सारै सारै थु खैयो आरो माखासे मेथाइ खनै खनै थुखैनाय जायो आरो बेनि बेनि दिनाव लाव जा फानथाव जा बेफोर बायदिसिना मेथाइ खौ जोङो खननायखौ नुनो मोनो आरो ओमफ्राय बिनि उनाव जोङो मोसौखौ फोथाराव खाबोखां खाबोयो बिनि ओमफ्रायो न'वाव मा खालामो जोंहा ओ ओ रायदों बिलाइ आरो बे खाथ्रि बिबार आरो बे माला दोंसेखौ होनानै जोङो उखुम उखुम मुदायाव माबाखौ थु थुथाबनानै दोनो आरो गोदान बोसोराव माने इसिङाव बा ख्रियाव गलियाव बा जोंनि साहानि न'वावनो बिदियाव थुयो बिनि अनगायै बेथ' जों थुखांबाय थुखांनायनि उनाव आरो जोंहा बेखौनो आरो गोबोरखि जा जोंनिया थायोना गलियाव बेखौ खादायाव हखांनानै मा खालामो जोङो बेखौ जोंनि खाथिनि लामा बा माबायाव बे रा राइदों राइदों बिलाइ आरो बे दिग्लि लिथि आरो मा होनो बे माला ओमफ्रायो खाथ्रि बिबार बेखौ जोङो गारहैयो खाथिनि लामायाव
औ औ नंगौ नंगौ गारहैयो
बेनि अनगायैबो जोंहा बैसागुआव मोनसे जानाय जानाय जाग्रा फोरबो जायो बेनो जाबाय जाय टिथि जायखौ जो ओ बैसागोनि सि स्नि दानखालि जा जायो लास जोबथा खालि बे उम बेखौ जों मा होननानै मिथियो गोखा गो खै जानाय होननानै मिथियो नङा होनबा बेयाव गोबां रो रोखोमनि हाग्रानिफ्राय मोननाय मैगं जेरै थारै ओ मा होनोमोनलाय सिब ब्रु ओ खिफि बेन्दों आरो मानदिया आरो जोंहा दाउ फेन्दा खारौ गान्दाय बिजौ लेबु फाथो बायदि रोखोमनि आरो जों बुंनानै फोजोबनो हाया एकस' एकथा गाहाम जायो जोंनिया गोबाङानो आरो गोबां मा खायसे खायसे बिनिफ्रायबो बांसिन माबायो आरो खुन्थाइ बायदि खुन्थाइ गिदिर फिसा मानि मुनि गिदिर बायदि बायदि रोखोमनि गासैबो रोखोमनि बेखौ जोंङो खानानै माने लाबोयो ओमफ्रायो खाना लाबोखांनानै जोंङो बेदरफोरजों बा माजों जों एवनानै फाजा जानायखौ नुनो मोनो आरो थालिर फस्ला बायदिजों
औ
आरो जोंहा मा होनो बैसागोखौ आरो जों मा खालामनाय नुबावो बेनि अनगायैबो जोंङो माने ओ दै सिरा होनो जों जायखौ गाइखेर गोखैजों जोंहा सिरा जानायबो नुयो आरो बैसागोयाव आरो बे नि अनगायै जोंहा बैसागुखौ‌ मि बि दाथ' जोंङो माने बैसागोयाव मोनफ्रोमबो गामि गामि जेनेबा ओ माखासे रोखोमनि फांसन बा रंजानाय खुंनायखौ नुनो मोनो बेनि मादाव जों माखासे खेलाफोर लायो मा खासे जेनेबा थुन ओ थुनलाइ बिजिर खन खनथाइ आवरायनाय बायदि बायदि बिथिंनि माबा लायो ओमफ्राय बाथ्रा दान लायनाय आरो बिनि सायाव जोंङो रोजाबगिरिफोर लेंहरनानै बा जों नि मोसालायनाय बायदिसिना बायदिसिना बादायलायनाय होलायलायनानै माने जोङो बैसागोखौ रंजा बाजायै बारहोहरो आरो बेयो जाबाय जोंनि बैसागो फोरबो आरो बेनि अनगायै दं जोंहा नोंथांङा बुंदों खाथि मा होनो मागो फोरबो जोंहा मागो फोरबोया जाबाय ओ गोजां बोथोराव लावखार ओंखाम जानाय बुंङो जों जायखौ बेखौबो बुंनाय जायो आरो जोंङो मा बेफोरबो माने मागो फोरबोआव जोंङो फिथा सौराइ आरो एन्थाब सिथाव बायदिसिनाखौ जानायखौ जों नुनो मोनो आरो
जानाय लोंनाय फोरबो
औ औ जानाय बेखौ बेखौ माने जोंङो माइ आबाद जाखांनायनि उनाव हाखांनायनि उनाव माने जों फोथाराव जायो आरो बेखौ सिगां जोंङो माबानो थाखाय मा खालामो जोंहा न'नि न'आव जोंङो फिथा बायदि बायदिखौ एवनानै लाग्रोयो ओमफ्राय बिनि उनाव जोंङो बेखौ ओ बावनो थाखाय जोंङो मा खालामो सोरांसि सोरांसि माने जोंङो जाय फोथाराव माने जागोन बा माबागोन बेयाव गोबां रोखोमनि जोंङो जिगाबजों बानायनाय जोंहा राजा रानि सान मन्त्रि मन्त्रि बायदि बायदि नाम होनाय इसोर माने जों बेयाव बेलागुरजों बानायो आरो दा बेखौ जोंङो बेयाव बावो खांनायनि उनाव मा खालामो जोंङो बेखौ सोरांसि सोरांसियाव सावो जों सा जेला मोसौ फोलांनाय टाइम बेयाव सम जायो हेब्ला बेखौ सावनाय जायो आरो सावखांनायनि उनाव जों मा खालाम खालामो दुगै दुगै नांगौ आरो जोंङो दुगैयो दुगैखांनायनि उनाव गोदोनि दिनावथ' माने बैयावनो बा माबायावनो माबायोमोन नालाय बाहेरायाव सावोमोन नालाय फोथारावसो। हेलाबा जों दैमा बायदिफ्राव दुगैयोमोन आरो नाथाय दानि दिनाव जोंङो माखौ नुहैयो। ओम न'फोरावनो बानायनो न'फोरावनो दुगैनायखौ नुयो आरो
औ बे दबनायखौ मोनसै आरो
नि उनाव मा नुयो न'आव फैनानै जोंङो गोबोरखिजों मा बोनो जा बाख्रिखौ सिन बोयो आरो ओमफ्राय ओमफ्रायो लिरस्रांनानै माने न'नि सिमा बायदियाव दै सारनायखौ जों नुनो मोनो ओमफ्राय नोंथांङा खाथि खालाानि सोमोनदै एसे सुंद'यै बुंदों नामा जोंना समाबो जासिगोन
खातिग गासा नि सोमोन्दै बिदिनो कातिक फोरबोआव माने माइ फोथाराव बा माइ बारियाव जोंहा बिदिनो औवानि खुनथिया दोनानै बेयाव माने मा होनो थाइगिर बिखं बा थाइ थाइगिर थाइगिर फिथाइयाव माने थाव गुबै होनानै जाहा अर सावनानै माबा मा होनो दुब्लि बारियाव सावनानै इसोरखौ फुजिनायखौ जों नुनो मोनो। माने मानि थाखाय सावो आं बेनि सोमोन्दै बारा मिथिनाय जाया
माने माइ आबाद खौ माइ आबादखौ मोजां जाथों जेनेबा एम्फौ एनलाफोरा बे सोराङाव फैनानै जेनेबा माइ आबादावथ' माने गोबां एम्फौफोर जायो नालाय इसोरनियाव माबाने सि माइ आबादा मोजां जाथों बा फिथाइ थाइथों बा एम्फौ एनलाफोरा खार थों होननानै सोराङाव बासोमोन नालाय बेनि थाखाय माने बेखौ सावहैनाय जायो आरो। माइ आबादा इयुनाव मोजां जाथों होननानै जोङो। आरो बेखौ जोङो बांसिनै माबाखालि मा होनो जेला जोंहा ओ मागो बेला मा होनोमोनलाय बेखौ कालि फुजाजों समान समान जायो आरो जोंना सम जाबायना दोननो हासिगोन नामा नोंथां?
अ